हेल' नोंथां हेलौ नोंथां । औ । औ नोंथां औ औ नोंथां जों सावरायजागोन ना एसे बेरायनायनि बागै?
औ सावरायजायो दे नोंथाङा जागायजेनदो बिदिब्ला ।
अ नोंथाङा बहाबा थांनानै थांनो मोनखो नोंथां मा मा जायगायाव बेरायनो मोन
आं जायगा बेरायनाय होनबा ओ सानसे आं बेबायदिनो जोंनि आसाम हादोरसानि बायजोआव थानाय भुटान हादोर बेयावबो बेरायहैदों आरो बेनि अनगायैबो आङो जोंनि भारत हादराव जों नांजाबना थानाय नेपाल हादोर बेहायबो थांदों आं औ ।
ओ औ मा मा नुखो बेहाय ने ल हादोराव नोंथां?
औ नेपाल हादराव थांनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो सानबाय आं
औ औ बुं नोंथां ।
आङो जों जाबाय ओरै आसाम हादरनिनो था गिबि बर' हारिनि सुबुं आंबो औ जोंनाव मोनसे फोथायनाय दं बा जोंनियावहा गोबां रोखोमनि औ बेबायदि हान्था मेलानि सुबिदा बा असुबिदाबो दङ' बेबायदियैनो आङो औ जोंनि गामिनि सासे मानसि बा आमाय जानाय सासेखौ आं बेजों थां फादोंमोन आरो नेपाल हादोराव औ जों बिथांनि मेगननि मेगनखौ देखायनो थांदोंमोन मेगना एसे नुवा बायदि अ अपारेशन बिदि जानांगौ बिदि दंमोन आरो मानोना नेपालावहा नेपाल हादराव थानाय बे मेगननि डक्टरा हस्पिटाला देहा फाहामसालिया बेहाय गोबां मानसिफोर थांङो औ बेहाय बिथाव बिथांमोनहा रांबो बारा लाया एसे खमथार फिसफ्राबो डक्टरनि फिसफ्रा औ जोंनि जेरै आसाम मावहा बां द्राय खरसा जायोना बेबादि बिनिसाय बांसिन बेयाव खम खरसा आरो ओरैनो थांलाय फैलाय हान था मेलायाव ल नोंथांहा खरसा जागोन आरोना उम एबार बे जों सिगांग्रो आं ननिफ्राय ओंखारबोनानै जों ओ ट्रेनजों ओमफाय रङियासिम रङियानिफाय ट्रेनजों गा फैबाय थांबानो दडाइरेक्ट जों सिलिगुरि थांदों
औ
ओमफ्राय बिथिं सिलिगुरिनिफ्राय नआव बासजों थांबाय जोंङो
औ औ
बासजों थांनानै ओरै बिहार ओरै जानानै बे वेस्ट बेंगलजोंबो हाबजायो आरो ना जोंहा थांनानै औ बे प्लेन जायगासो
औ नोंथां औ
प्लेन जायगा बिदिन ओ एसे भारत हादरनि बरर्डारनि ओमफ्राय इसेल थांनांगौ अब्लानो मोनो बेहाय थांबाय ओ थांनानै ओ मोजां नांबाय आरो मोजांथार हादोरनि नेपाल हादोरनि मानसिफ्राबो मोजां औ थांनायावथ सानसे नांङो
औ औ
ओमफ्राय बेहायनो जों हमस्टेफोर थायो नालाय हटेल बेफोराव थाहैबाय आरो जों भारा लानानै ओमफ्राय न उनखालि डक्टर देखायनो थांबाय देखायनानै बेहाय औ अपारेशन खालामबाय मेगनखौ ओमफ्राय उनावहा सानथाम सानब्रै उनाव फैफिनबाय आरो मेगनखौ लानानै औ बेबादि थांना मोजां मोनबाय बेबायदिनो आरो जों भुटान हादोर
औ औ
भुटान हादराव थांबा माबै गेलेफु होननायजों थांदों चिरां जिल्लानि ओरै थांनाया रुनिकाटा जा थांनाय गेलेमफुङाव थांदों ओरै नोंथां ओ रङिया जानानै कुमारिका- तामुलपुर जानानै सानद्रुप जंखारनाय दं होनसै भुटाननि बेहायबो थांदों आरो ओरै उदालगुरि जिल्लाजों थांनाय भैरबकुन्द'नि खाथियाव थांनाय बे भैरबकुन्द'नि खाथिनि भुटान हाट
औ औ औ नोंथाङा दावबाय ओ दावबायनो थांनाय सम समाव मा मा मुवा बेसादखौ लांफानो गोनांथि जायो
नोंगौ बे नों नोंथांनि सायावसो सोनारो आरो नोंथाङा मा मा लांफा- थायो यावबा नोंथां गावनि गारि ना ना दस्रा पाब्लिक ट्रेन्सपर्टजों नोंथाङा दाव बयदों बिनि सायावसो सोनारो नाथाय जों दावबायनो थांबा गोजान लामा बा गोजान जायगा दावबायनो थांबा नोंथांनाव काट थानांगौ जिनिसानो जाहैबाय मुलिफोर लाथारनांगौ जों मुलि औ आरो गोजौ हाज जायगायाव थांदोंबा नोंथा एसे ओ अक्सिजेननि सिलिन्डार मोन से लांफानाया मोजां फिसाहै मानोना जोंथ' हायेननिसो मानसि नालाय
औ औ नोंगौ।
गोजौआव थांबा बेयावहाय ओ हाजो गोजौआव प्रेसारा खम जाहैयो अक्सिजेन आ खम जायो आरोना मानोना बेयाव गोजौ दैयावहा लांदां फिफां लाइफां थाबाङा नालाय आरो गोजौ जायबा मान जायगायावहा प्रेसाराबो खम जाहैयो। बेखायनो बेहाय जों अक्सिजेन लांफानाया मोजांथार आरोना आरो नों थाङा जुदि हाजोआव बेरायनो थांदों जेरै आं नोंथांनो उम बिदिन्थ बे अरुणाचल खौनो बुंबाय अरुणाचलनि ओरै टावां बुम ओ बुमला पास होना बुङो जायख दुबाजों चाइना बर्दार दङ टिब्बेट बरदार बेफोर जायगायाव थांबाथ' नो थाङा ओरैबादि लानानै थांखानांगोन आरो ना मुलिफोर खौ बेसादफोरखौ औ।
ओ औ लांखानांगौ औ औ।
खौ मोननो थाङा आरो गाननायफ्राबो मोजां जानांग गोन
औ हाजोआव बिफां लाइफां थ थाया नामा नोंथां?
ओरैनो थायो थानाया ओर गाहाय हाजोफ्राव थायो बिफां लाइफां नाथाय नोंथाङा जुदि गोजौ हाज थांबोथ बरफ सिरिनाय हाजोफोरावहा बेवहाय बरफ सिरि सिरिनायावहा बरफ गोलैनाय हाजोआव बिफां लाइफां खमथार। खमथार आरो बेहाय औ अक्सिजेनफ्रा जोंहाथ बेवहाय गोबांथार अक्सिजेन दं नालाय गाहायावहा हायेनाव जोंहा बेयाव थांनानै जों खस्थ खस्थ मोनो आरो ना। नाथाय बैनि हाजो गोजौ सिम सिगांनिफ्रायनो गोबाव समनिफ्रायनो थाबोनाय मानसिफ्रा मानसिफोरा जेबो जाया बिथांमोना बिथांमोना बेहायनो गोरोब हैबाय बिनि मिथिंगाजों बा बिनि आबहावाजों गोरोबहैबाय नालाय नाथाय जों सानसे साननैनि थाखाय थाखायलसो थाङो। बेहाय जों बेफोरखौ लांफानो हानाया मोजां आरो। माबा एसे गोब्राब जायो। खस्थ मोनहैयो हां लानायफ्रावबो खस्थ मोनो आरो जों हाजो जायगा दावबायनो थांनोबा बांद्राय बेदरफोरखौ जानाया गाज्रि आरो। आरोना बेबो खस्थ खालामहैयो औ एसे जेसेबां हायो जों गुरै ओ बेबायदिनो दा खम
औ औ थाबायलांनायाव एसे खस्थ मोनो आरो ना।
नंगौ नोंथां। औ- औ आरो दावबायनो थांनायाव बिनो नों जायखि जाया जायगायावनो थां जेराव नोंथाङा हाजो जायगायानो होन बा हायेन जायगायानो होन ओंखायनो जों जानायफोरखौ लोंनायफोरखौ खमायनांगौ आरो दावबाय
औ-औ खमायनांगौ औ।
नंगौ बेयो देहानि थाखाय मोजां नङ
औ औ आरो दै लोंनांगौ नोंथां खिन्थु दै लोंनांगौ ना नोंथां औ औ।
आरो बेबायदिनो दावबायदों आं । आल गुबुन हादोर होनोबा बेखौनो बुंबाय नों थां सिगाङाव जेरै फोरमायबाय आं नेपाल हादर आरो भुटान हादर आरो बेबायदिनो मेघालय हादोरसायाव थांदों आरो मेघालय हादोरसायाव थांनानै एकदम बै बांलादेश बरदार दंना दाउकि होनना बुङो ‌ ।
औ ।
औ बे दाउ किसिम थांदों आरो आं बेरायनो औ । हायोमोन मोनसे दैसा दं उमनथ दैसा होननाय औ । अंगद नाबुङो अंगद बे दैनि दैसानि दैया ओरैबादि ख्रिस्टेल क्लियार आरो ओरैबादि साफा गोजों दैया माने बियो औ बोथोर बोसोराव खेबसेल जायो बे गोजोंङा दैया दायोथ अखा हाबाय दायो अखा हानानै हाजोब पुरा बायनानै हाफोर बिदि फैयो
औ खुया फैयो आरोना नोंथां औ औ ।
बुंले जाना दं दैया
औ औ ।
नाथाय नोंथाङा जुदि ओ गोजां बोथो बोथोराव नोंथाङा बेनि दैखौ गोजों जानाय नभेम्बर डिसेम्बर बेफ्राव मोनो आरो बांसिन गोजों जायो फेब्रुवारि आरो मार्च दानावहा ।
औ औ औ।
नोंथाङा जुदि फेब्रुवारि मार्च दानाव थाङो दैसाखौ नायनो ओरैबायदि गो जायो नोंथाङा जुदि आ। जिखुनु मोनसे बे कइन्स थाइनै बा। थाइथाम बा थाइबा रांनि कइन्सखौ। बेखौ जदि नोंथां आ जदि गारना हर दै सिङाव नोंथाङा बेखौ ओरैबादि क्लियार नुगोन आरो ना। नोंथाङा बेखौ थब्ल'ना थांनानै लायो। नोबो हागोन। सानस्रिनो रोंबा मानिया गैयाबा बिराद गोजों जायो आं फेब्रुवारि मासाव थांदोंमोन खेबसे।
औ औ औ औ औ लोंजागोनबो ना नोंथां बेखौ।
लोंनायखौथ' मिथिला लोंजागोना एसे दैसानि दै नालाय लों।
औ निजोरा ओंखारोब्ला। नोंथां निजोरा निजोरा ओंखारनायखौ लोंजागोन दा नोंथां औ औ लोंजायो औ औ।
बेथ' बो होैयो बे मेघालयनि बे हाजोनि फ्राय ओंखारनानै बांलादेशआव बोहैलाङो बे दै दैसाया
औ।
मोजां नांबाय बेफोरो जायगायाव थांनानै बेरायनानै जिउआवहा गोदान गोदान गोदान जायगाफोर नुबा गोदान गोदान ब जायगानि मानसिफोरनि आखु आखुथायाइ बा। बै जायगानि मिथिंगायारि समायनाफोरखौ नुबा गियानफोरबो मोजां। जायो हमनो हायो बेखायनो दाब दाब जायगा। बेरायनाया मोजां जेरै आं मिथिंगायारि समायना महर थांबा मिथिंगानि सोमोन्दै मोनथिगोन जारिमिनारिफोर जायगायाव थांबा जारिमिनारि जायगानि सोमोन्दै गियानफोरखौ मोननाय जायो आरो
औ दावबायनो थांब्ला गोसोखौ माबायदि मोनो नोंथां औ
औ दावबायनो थांबाथ' थ' जोबोद गोजोननाय मोनो सिङाव उनाव आरो जायगाफोरखौ खौ नुहैबा मोजां मोजां जायगा नुयोबा आरो जोबोद गोजोननाय नाङो आरो गोदान गोदान खोथाफोर मोन्थिनाय जायो बेदिनो गोन नोंथाङा एसे फोरमायलाय नोंथाङा मा मा जायगा बेरायखो दासिम
औ आंथ' दासिम बारा बेरायबाङाखै जेरै सुकि दारागाव मैनाफुख्रि भुटान बेफोरावनो थांफेरबाय आङो नोंथां बिनि अनगा बेलेगाव थांफेरनो मोनाखै नोंथां
नंगौ मैना फुख्रि औ मैना फुख्रिखौ आं एसे खोनादों आरो मैना फुख्रिया माथो हाजो गोजौआव फुख्रि दंनो
औ औ सिब औ औ
सिपनि मन्द
औ औ औ शिबनि औ भले बाबानि मन्दिर दं बेहाय
नंगौ
औ अन्थाइजों बनायनाय औ औ हाजोआवनो फुख्रि दं फि फिसा फुख्रि दङ बिफां लाइफां दं दाउसिन दाउला गाबो
औ
बेयाव मन्दिरबो दङ
मालाबा थांनांगौ र' आं खोनागासिनो
औ औ जोबोर मोजां बेयाव थांनानै जोबोर गोजोननाय मोनो गोसोखौ सान्थि मोनो बेयाव खुलुमहैब्ला
नोंगौ
औ औ औ औ थाङो बहुद मानसि थाङो औ औ औ
नोंगौ
बेयाव मानसिफोरा थाहैनायबो जायो नोंथां औ औ जे मानसिफोरा थाहैनायबो जायो औ औ औ थाहैयो बेयाव । थाहैग्राबो जाया दङ माने फुजा खालामो । ना नोंथां मा मासाव जायोमोनथाय फेब्रुवारि जायोमोन खोमा नोंथां बे फुजाया ।
मेला जायो ।
औ औ माने बेयाव फां उनुसोबनाय जायो बेहाय नोंथां । मानसिफोरा । थांनानै बेहाय फुला खालामो माने । औ ।
फेब्रुवाररि मास माने फेब्रुवारि दानावहा बे सिशवरात्रियावहा जायो खोमा ।
मोनसे गाहाम माने औ माने मिरामिस जानाय जायो आरो जेनेबा फिया ओ सामब्राम गोजा मायबा मायबि बेबायदिनो मोनजाया आरो नोंथां बुहुद बासिनो गोनां जायो नोंथां । उम औ औ । औ ।
मोनब्रै मोनबासो दङ नोंथां औ औ मन्दिरा मोनसेल' नङा नोंथां औ औ औ औ दे गोजोननाय
सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे नोंथां गोजोन्थों ।